खोनादों हेल' हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ औ
अ खोनादों खोनादों
नोंथांजों औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा दान्दिसो
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा सावथुन नायनो मोजां मोनो ना मोना
आङो नायो सावथुन नायनायलाय थेवबो
औ।
खर'सावथो बारा नायबाङो आरोना। माने खम नायो माने मबाइलफोराव ओरैनो बाहाय बांला माने इदिनो फुजा फुजा माबा माबिफोराव लाबोना फिलिम
औ।
थिकिट दाननो जेनेबा इदिखो गोबावथार जाबाय आं नायिया।
औ।
अ।
औ औ अब्ला नोंथाङा बर' सावथुन नायखांबाय नङा होनब्ला?
उम नायनायाथ' बाहाय बांला नायो
औ औ। दा जोंनि बर' सावथुनाबो गुबुन हारिनि सावथुनफोरनि बायदि जेनेबा एसे
उम।
जौगानायनि लामायाव फैबाय दा
उम आगोलनिसाय उम।
नोंथाङा बेनि फारसे माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
फोरमायनो माने
गोदोनिफ्राय माबायदि जौगासिनखो बेनि सायाव
ओ माने फिल्माथ' सिगांसै दानि फिल्माथ' थ' बाहाय मोजां फैयो माने बिदिनो
डाइरेक्टरफोरा माने फिलिमफोरखो फैसा
औ। उम।
हिन्दी फिलिमनि बादि साउथफोरनि बायदि बाहाय माने स्टाइलखौ लाबोदो आरो दानि जुगाव।
औ औ।
फिलिमफोरा बिदिनो हलायलायनाय ओ माबा माबि हेलकप्टार माने लाबो माथो दानिया बाहेन मान साबसिन फैबाय आरो आगोलनिसाय। आगोलथ' बिदि गैखायामोन नालाय।
औ नंगौ औ।
उम।
मोजांसिन मोनोना गोदान मुगानि जानाय साव सावथुनफोरखौ बां सिन मोजांसिन
खोन खोनायाखै? बुंलाय बुंलाय। हेलौ। खोनाया।
हेल' नोंथां।
खोनायाखै माने औ औ। मा बुंदोंमोन?